औे औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनै आं नोंथांजों ओ इन्टारनेटनि बागै सावरायनो नागिरदों इन्टारनेटआदि दिनै बुहुमखौनो आखाइ मुथियाव लाखिबाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादों औ सम होनो हागोन दे
औ दिनै जेनेबा इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां जेरै इन्टारनेटनि थ्रुयै जोंनो जेरै इन्टारनेटनि जोंनो जों दिनै नोंजों आंजोंबो दिनै सावरायलायनो हादों नुनो मोनाबाबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोर मोजां खामानिबो मावदों आरो जो द आरो खहाबो मावदों आरो जोंनि थाखाय नङा होमबा जोङो मिथिंगाखौबो खहा इनटारनेटजों मिथिंगायाबो गोबां खहा जायो होननानै मिथियो आरो जों दिनै मोजांबोखौबो जोङो नुयो जेरै इट इन्टारनेटनि थ्रुयैजोंनो जों दिनै नोंजों आंजों सावरायदों आरो मुलुगखौनो जों आखाइ मुथियाव नायनो हायो दिनै नङा होमबा जेरै जाय जायगायाव नों थांफेरा बै जायगायावबो नों गुगोल नायनानै नोङो बेरायनोबो हायो थांनोबो हायो थिग बेनो जेनेबा इनटोरनेटनि इन्टारनेटनि थ्रुयजोंनो जों हादों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
नोंथांनियाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों जेनेबा इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय गोनांथि आरो गोनां नङा बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो हायो
औ नोंथांनो आं फोरमायनो होननानै आखायाव लाबाय नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोंनो जोंनि थाखाय ओ इन्टारनेटआ हां बायदि आरो जों जेरै अक्सीजेन खौ हां लानायाव बाहायो। थिग बेबादिनो इन्टारनेटाबो जोंनि थाखाय
औ।
औ। औ। न-नंगौ नोंथां।
औ।